औ ना अ अ औ ओ ओ बिदिब्ला आ आङो नोंथांजों मोनसे आ आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन आरो
औ औ
फ्रिब्ला
औ आं फ्रियानो दे बुंलाय
उम बिदिब्ला जोङा दावबायनायनि सायाव रायलायनि आरो जेनेबा जोंनि खाथि खालायावबा नों थांमोननि खाथि खालायाव मा मा दावबायथावना जायगा दं आरो जोंनियाव मा मा दङ बेफोरनि सो सोमोन्दै सावरायनि एसे अ जाय अ अ बिदिब्ला आंनो एसे जागायनि आ दावबायनो होनोब्ला थ' जोंहा साफ्रोमबो सुबुङानो दावबायनो मोजां मोनखायो नङा होमबा ओ औ औ जेरै दावबायनो मोजां मोनि सुबुंफोर खम दं आरो जोंनि गेजेराव औ अ बयबो माने दावबायनो मोजां मोनखायो बिनिफ्राय ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि खाथि खाला जेनेबा जि द थाबाय थावना जायगा बेफोरबायदि दंना गैया? ओरैनो बेरायनो थांथावना बिदि अ अ दोङो दङ औ
जोंनि इमान खाथिद्राय नङाबाबो जेनेबा जोंनि एरियाथि दोङो आरो ना ओ जों थे बांसिन पिकनिक स्पट होनबाथाय जोंना ब'गामाथिया बिराद फेमास जेराव मानसिफ्रा बिराद पिकनिक जानो थाङो बे ओ जानुवारि डिसेम्बरफोराव
औ बिराद मानसि जायो आरो ना बेयाव औ
ओ बेयाव बांसिन माने पिकनिक जानोनो थाङो आरो ओमफ्राय बे बे खाथियावनो जोंनि बे बाथौ मन्दिरबो दङ आं किन्टु थां फेराखै आरोना खोनादोसो बे बाथौ मन्दिराव माने हिरिमबानि नामाव आरो ना बे बाथौ मन्दिरा दोङो नो पार्क बायदि बानायना दोनदो नो आं माने फट'फोरावसो नुदों किन्टु मिन्थियाखै आरो माने रियेलाव नुआ वाखै आरो ओरैनो मिनथियो ओमफ्राय मोजांथार आरो ना नायनायाव आं फट'ल' नुनायाव बेबो मोनसे नायनो गोनां जायगा बेनिफ्राय बिदिनो बेख खाद माबानि खाथियावनो बगामाथि बगामाथि खाथियावनो जोंनियाव बिराद मोजां माबा दोङो एसे फैफ बगामाथिनि एसेस फैनानै आरोना माबा ग्रास लेण्ड दोङो जे जेराव दैमा दैमाया बिराद आराम बोहैलांनाय ओमफ्राय खाथियाव फुरा ग्रास माबा
बिराद ग्रिं ग्रिं ओ हाग्रा गोजा आरो ना औ
बिराद साफा बिराद मोजां नाङो बे जायगाखौबो बे दैमाया ओरै बोहैलांबाय थायो ओमफ्राय बेयावनो ओ-ओ जिरायनानै थानो हायो आरो ना बिराद पिल लानो हायो । बिराद मोजां जायगा बेबो मोनसे ओमफ्राय जोंनि खाथियाव दंबावो बिदिनो नाग्रिजु जुलि साहा बागान दङ बेबो बिराद मोजां गेदेर मोजां नाङो आरोना बिथिं थांबा फाय आ ओमफ्राय उम उमहो जोंनिथिं आरो मोनसे पार्क दङ एसे सुक्लाय पार्क होननाय आरो ना
औ
बेयाव ब माने बिराद मानसिफोर थाङो आरो माने मोजां आरो ना पार्कआ गिदिरथार। उम बेयावबो थांसाबो मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदिनो साहा बागानफोर दङ जोंनि खाथियाव आरो बे मेन'का साहा बागान दङ।
औ।
बिबो
गिदिरानो औ। माने नायथावथाव आरोना बिराद हाजोआव साहा बागानखौ बिराद मोजां नुयो आरो औ औ बिथिं मानसिफ्रा
आरो बिथिंबो आरो भुटानबो खाथि जायो नालाय बिदि भुटानाव थांबाथाय माने बेयाव हाबलां
हाबलाङो आरो औ उम।
ओमफ्राय बिदिनो
खा जायगायाथ' दंसाबो एसे गोजान गोजान जायगा आरो जोंनि बांद्रायबो खाथि नंङा औ नोंथांमोननिथिं बिदि दंङ नामा जायगाफोर? औ खाथि खालायाव औ। बेरायनो गोनां जायगा बिदिथ' जोंनि खाथि खालायाव गोबां गोबाङानो दंङ होननानै बुंनांगोन आरो। औ ओ जोंनियाथ' बिदि जारिमिनारि जाय गा माखासे बेफोरबायदिबो दं आरो जोंनि खाथि खालायाव जेरै औ ओ जोंहा ओ नोंथांमोनहाबो जेनेबा बिजाबफ्राव बा आरो खोनादों जानो हागौ बा थांखांबायबो जानो हा गौ आरो ओ जोंहा अग्निगर पार्क होननाय मोनसे दं आरो जोंहा औ औखोनादों ओं जेराव बे तेजपुराव औ जेराव ओ आव अनिरध'नि बा मोजां मोनलायनाय थावनि बा औ ओ औ औ औ बानराजाया रायजो खुंनाय मोनसे समनि आरो थावनिमोन औ औ आरो बियो ओ जायखौ तेजपुर होननानै बुंङो तेज पुर जोङो औ औ बर'फोराव माने थैजाबफोर होननानै फरायनो मोनदों आरो बिजाबाव गोदोनि समाव औ औ फरायनो औ मोनदोंमोन औ। बेवहाय जोंहा थांङोब्ला नुयो बे अग्निगर पार्कआव गोदोनिफ्राय गोदो माने बेयावथ' हरि दावहा जादोंमोन नालाय जेनेबा श्री कृष्ण आरो औ औ बिनि स्थ'रिखौ आंङो एसे एसे फरायदोंमोन आरो ना। औ फरायनो मोनदोंमोन औ श्री कृष्णा आरो माबानि औ महादेवनि औ औ अ अ। बेयो माने बि दावहानि माखासे बे जायगायावनो जादोंमोन नालाय ओमफ्राय औ दानख'नानै दोननाय मा खासे सावगारिफोर बेखौ नुनो मोनो आरो ओ उ-उखावनि नि बिदि मोजां मोनलायनाय माखासे बा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ उखाया बा गावथ' अनिरुद'खौ सिगाङाव सिमाङावसो नु दोंमोन नालाय ओमफ्राय नुनानै चित्रा लेखानि सिगांङाव माने खिन्थाबाय आरो खिन्थानानै बेखौ आखिदोंमोन ना सिथ्रलेखाया जेनेबा उम उम उम बेफोरनि माखासे सावगारि फोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बेयाव आरो बेबायदिनो ओ माखासे दावहानिबो गोबां सावगारिफोर नुनो मोनो। ओमफ्राय गोबां फरायसाफोरखौ बेयाव बेरायनो लांनाय जायो आरो माने
अ।
जेनेबा खोमाजों खोनानायनिफाय बा बिजाबाव फरायनायनि फ्राय मेगनजों नुनाय प्रेकटिकेलि नुनाया बांसिन गोसोआव थाथाव जायो ना लाय औ औ औ ओमफ्राय बेफोराव बेरायनो लांङो आरो गोबांनो। गथ'फोरखौ औ ओमफाय आरो गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोराबो नायनो थांङो। आरो बिनि खाथियावनो दंङ जोंना मोनसे ओ चित्रलेखा पार्क होनना बुंङो आरो जेराव उम सित्र' लेखानि माखासे बिदिनो सावगारि आखिनाय बायदिसि ना आरो गोदोनि बायखोन्दा माखासे बिदि अन्थाइजों दानख'नानै दोननाय गोबां बिदि ओ जारिमिनारि मुरति बायदिसिना दं आरो। औ औ ओमफाय चित्रलेखा आखिनाय माखासे सावगारिफोर बेवहाय नुनो मोननाय जायो आरो गोबांनो औ बिदि जारिमिनारि जायगा बिनिफ्राय आरो बिनि खाथियावनो दंङ जोंहा फुदुम फुख्रि होननाय मोनसे दं आरो। बेयावहाय ओ पदमपुख्रियाव जेराव गोदो माने बांद्रा जाया बे माने अखानि थाखाय माने बे फुख्रिखौ दुगैनो थाखाय जावदोंमोन बिदि होननाय माने बुङो आरो बेयाव फाय ओम बेबो दं आरो बे खाथियावनो बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंहा बे तेजपुरावनो खाथियाव दङ बुमब्रागुरि ब्रिज बेयो माने बुहुत ओ गिदिर दालां ना गोलाव जाय नगाव आरो सनितपुरखौ माने फोनां जाबदों आरो बिनिफ्राय बेयावहायबो माने गोबां मानसिफ्रा नायनो थाङो बे भुमरागुरि ब्रिज होनबाथाय माने मुंदांखा आरो बेबो जिहेतु जोंहा ब्रह्मपुत्रनि गेजेराव माने बिखायाव दङ बेनिफ्राय बिदिनो जिं जिं ब्रह्मपुद्रफोर दङ बेफोरावबो बेरायनो थाङो मानसिफ्रा ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दंबावो मोनसे भालुफुं होन्नाय मोनसे जायगा दं आरो जायगाखौ औ बेयावहाय माने गोदोनि समाव माने बालुक राजाया माने बेयाव रायजो खुंदोंमोननो आरो बिनि थाखायनो माने बे जायगानि मुंखौ भालुब होननानै बुङो बुङो आरो बेवहाय जोङो औ औ बेयावहाय जोंहा गोबां मानसिफोरा माने पिकनिक जानो थाङो बेयाव पिकनिक जानो थाखाय गोबां मोजां आरो जायगाया गामिफोराबो ग्रिनारि बिदि ओमफ्राय बिनि बे भालुफुंनि सेरजोंनो माने बोहैलांदों जियाबुर दैमाया आरो नोंथाङा खोनादों जानो हागौ सिय बरिनि दैखौ औ बेयो बोहैलांदों बेयावहाय माने बे बेयावनो दुगैनो थाङो आरो मा होनो बेखौ पिकनिक जाहैयो आरो खाथि खाथि जाय बे भालेबुङा माने अरुणाचल सिमानि खाथियाव दं आरो बालफुं ओ भालुबुङाव थांबाथाय बे ससे थांबानो अरुनाचल मोनखाबाय आरो बिदि ओमफ्राय औ माने सिमा नांजाबनाय आरो बिदि औ ओमफ्राय बिनि अनगायैबो आरो जोंनि खाथियाव दंबावो नामेरि नेसनेल पार्क जायो बे जोंनि पारटियावमोन आरो औ बे माने फालफुं जे भालबुंनि खाथियावनो आरो नांजाबनाय बेयावहाय गोबां थाङो जिहेथु मुंदांखा जायगा बे फोरावहाय नेसनेल पार्कफोरखौ जिहेतु मानसिफ्रा नायनो लुुबैयो ओमफ्राय थाङो आरो आं बेयावहाय ओमफ्राय गोबां जि जोंनिथिंबो औ नेसनेल पार्क दं मोनसे औ औ मान्दाबा औ औ मानास खाथि जाहैयो आरो औ बिदिनो जोंनियावबो माने जिब जुनारफोरसो गोबां नुयो बेफोरखौ नायनो थाङो आरो मानसिफ्रा औ औ ओ बिराद साल दफां बायदिसिना बिदि दंसोगारो आरो बियाव एखेबारे सालदंफांजों बुंफबजोबबाय ओम ओम बिदि नायनो थाङो ओमफ ओमफ्रायो सिगां समाव बे नामेरिनि ससे थांबावनानै दै मोनोमोन मोनसे बेयाव पिकनिक जानो होयोन ओमफ्राय आथिखालाव माने बे बक्सफोर दामबाथाय जिब जुनार दाउमा दाउसाफ्रा गिनानै थाङोना बिनिखायनो आथिखालाव माने बिदि पिकनिकफोरखौ जानो होनाय जाला आरो बेयाव
अ आतसा आतसा
बेनि अनगायैबो दङ जोंनि खाथियाव माने बुद्धिसट टेम्पोल जाय माने बुदधिसफोरनि बिसोरनि मन्दिर बियो बिबो दं आरो ओमफ्राय माने गोबां मोजां आरो बिसोरनि मन्दिरखौ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ गोबां माने कालारफुल बेयाव बेबो माने मानसिफोरा बेलासि बेलासिबा बेरायनो थाङो गोबां मोजां आरो जायगाया बेरायनो । ओमफ्राय बिसोरनि ओ माने उन्दै उन्दै गथ'फोर जिहेतु बिसोरजों रायज्लायनानै मोजां नाङो बयबो थाङो आरो बेरायनो बेनिफ्राय आरो जोंनि ओ सनितपुर जायगायाथ' माने साहा बागानजोंनो बुंफबजोबनाय आरो गोबां साहा बागान दङ बिदि औ औ गोबां माने मोजां होननानै बुंनांगोन आरो औ औ औ बिदिनो बिदिनो जोंनावबो मानासाव बिराद माबा मानसिफोर थाङो आरो औ औ नायनो थाङोना औ जिब जुनार दंसोयो औ दाख्लैथ' आरो माने गोदाननै मा होनो इखो पेन्टार ब्लेक पेन्टारा बेखौ नुदोंमोन आरो ना औ औ आगोल नुवामोन बारा खिन्थु दा मानै ना माथाम नुदों आरो औ फिसा एसे औ औ इखौ माने बिराद खमाय नुयो नुयो आरो नुनोनो थांआ सोरबा लाकि मानसिया नुगोन आरो इफोरबायदि ताइपनि गोबां खम आरोना औ गोबां खम बेफोरखौनो नायनो थाङो आरो औ
बिरात मानस
बिराद मानसि थाङो बिथिंबो औ औ बिदिनो खाथि खालाफ्राव आरो माखासे गोबां जायगाफोर दंबावो जिहेथु जेखौ माने गोसो फैस्लाबजोबा आरो रायज्लायनाय समाव माब्लाबा ओं बिदिनो जोंनि जायगायावथ' माने जारिमिनारि जायगा गोबां दङ आरो औ औ अरुणाचलबो खाथि जाहैबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा अरुणाचलाव थांथावथाव बेरायनो थांनानै ओरै हाबबोयो आरो मानसिफोरा जेर जेराव टावांफोराव बेरायनो थाङो जोंना खाथि जायो आरो जोंनिफ्राय ओरैजाय थाङोबा जोंनिथिंथ' बांद्राय बिदि जारिमिनारि जायगाफोर गैया औ बिदिनो आं पिक स्पतफोर दङ औ नेसनेल पार्क दङो औ औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे बेयावनो दोनथ'नोसै ।